हेलौ नोंथां खोनादों ना
खोनादों नोंथा खोनादों
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां गोजोन मोनाबिलि नों खौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ आं नोंनो जासिहरनाय जाबाय नोंथां
औ आंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामब्लाथिखौ जासिनाय जाबाय नोंथां औ
अ नोंथां नोंथांङा आंनो नोंथांनि मिथिनाय माबाफोर गियान फोरमायनो सानदों नामा नोंथां
हागोन नोंथां हागोन हागोन हागोन आङो हागोन आं माने आथिखालाव जिखिनि सोलिबाय थानाय जिखिनि बुहुमाव दुंखांनाय बा बिदुङा जिखिनि बुहुमनि सायाव गोबां दुंबोदों बिनि जाहोननि सोमोन्दै आङो नोंथांनि सिगां फोरमायनो सानदों र' बुहुमना दुंखांथाया माने बुहुमना दुंखांनाया बुहुमनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे माने गाज्रि गोहोम खोखैदों बे बुहुमनां दुंखांनाया सुबुंफोरनि माखासे मावनाय दांनाय खामानि जोहैनो जादों जों बुंनो हायो दिनै सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो गारि मटरनि अनजिमाया बांदों कल कारखानानि अनजिमाया बांदों आरो बिदिनो गोबां माखासे खामानि दामानि मावनायनि अनजिमाया बांदों आरो बेजों लोगोसे माबा मोन माबा गुबुन गुबुन बेसादफोर सावनाय बा बायदिफ्रा बांदों जायनि जाउनाव आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफां दानफायनानै न' लुनाय खारखाना बानायनाय गोबां रोखोमनि माखासे प्रजेक्ट बानायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिया मोनदों जायनि जाहोनाव बेफोरबादिनि थाखाय मानि बुहुमाव दुंखांनाया सोमजिखांदों जों जेरै बुंनो हायो गारि मटर बा कारकानानिफ्राय माखासे गाज्रि गेसफोर ओंखारो जेरैहाय कार्बनडाइ अक्साइद गेस जेरै सालफार सालफार गेस साल्फार डाइ अक्साइड गेस नाइट्रेट गेस बेफोरबादि गेसाहाय जोंनि बारमनडलाव थानानै जोंनि बारमन्दलखौ गुदुं थासारियाव लाबोयो आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हाबावो बिफां लाइफां बिफां लाइफां दानफायनाया जोंनि बे बुहुमसेयाव जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफां थाबासो बुहुमखौ दिदोम थासारियाव लाखियो मानोना बिफां लाइफाङा हा सिंनिफ्राय दैखौ बोखोयो साननि सोरां आरो साननि सोरां आरो हासिंनिफ्राय दैखौ बोखोनाय साननि सोरां आरो कार्बनडाइ अक्साइड गेसनि जोहै बिसोरो आदारखौ बानायो आरो बेजों लोगोसे माखासे बाग्ला जानाय दै बा जायफोर दैया सोरां बिजिखौ दानायाव आग्लायबाय बेफोरखौ बिसोरो बिलाइ गुदुंनि गेजेरजों बारमन्दलाव खह' महरै हगारो जायनि थाखाय बेबायदि खफ' महरै हगारनायनि थाखायनो मा जायो बिफां सिङाव थायोबा जोङो गुसु बा थाजिम मोनो। बेजों लोगोसे बिफां लाइफाङाहाय जोंनि जिखिनि गा कार्बन डाइ अक्साइड गेस बा गुदुं गेस जायखौ बुङो सोमखोर न' जाथाइ गेस बे गेसखौ मा खालामनो सोबनानै जोंनि बुहुमखौ दिदोम लाबोयो नाथाय आ आथिखालाव बिफां लाइफाङा खमायनायनि जाउनावहाय माने कार्बनडाइ अक्साइद गेस सोबग्रा गैयिनि थाखाय एकदम बुहुमावहाय दुंथाया बांदों बे आरोखि आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हाबावो जोंनि माखासे सुबुंफोरनि खामानि मावनाय बा गोबां रोखोमनि जेरैहाय जों बुंनो हायो गोदान प्रजेक्ट बायनाय जेरैहाय कारेन्ट मोब्लिब दिहुननाय बा हाइद्र' पावार बा माखासे मेकानिकेल पावार बायदि औ औ बायदिफोरा माने बायदिफोरनि जाउनावहाय मा खैला सावनाय जायो। पेट्रल डिजेल बाहायनाय जायो बेफोर बाहायोब्ला बामन्दलावहाय कारबन दाय गेस ओंखारो आरो सालफार ओंखारो बेफोरबो मा खालामो जोंनि बुहुमखौ बुहुमनि दुंनायखौ माने गोजौ खालामदों जायनि जाउनावहाय माने बुहुमा माने आबहावायाहाय गोहोम खोबदोंबा गाज्रि आरोखि बेजों लोगोसे बारमन्दलावहाय कपन दस बिबाङा बांबाय सोमख न' गेस सोम सोमजिबाय दुंथाया बांबाय बिनि जाउनावहाय जोंनि फारनै मिरु ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा गलिनानै दै जाब हाय रज'नायनि जाउनाव बियो दै महरै बोहैबाय आरो बोहैनानै लोमसावनानै जोंनि जिखिनि हायेन ओनसोल बे हायेन ओनसोलाव दैबाना महरै माने खहा लाबोयो आरोखि बे दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबां खहा जायो जेरैहाय जोंनि न' बांफ्रा लोमसावो आबाद फोथारा लोमसावो आरो बेजों लोगोसे जिब जुनार बा एम्फौ एनला गासैबो खहा जायो। आरो जोंनि जि जिखिनि सम्पद माखासे सम्पद बेफोरबो खहा जायो जेरै आबाद बिथिङाव खहा जायोब्ला सुबुंफोर बा जिउ जिउआरिफोरनि गेजेराव आदारनि आंखाल गोग्लैयो बे आरोखि ना आरो बिफां लाइफाङा थैबाय बिफां लाइफाङा थैनानै जेब्ला सेवो अब्ला मा जायो बेवहाय माखासे मिथेन गेस सोमजियो जाय मिथेन गेसाहाय जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां बे आरोखिना आरो बेजों लोगोसे जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजों होनना बुङोब्ला जों जेरैहाय जों माखासे फ्रिज बाहायो रिफ्रिजिरेटर बाहायो बेफोर बाहायनायनि जााहनाव मा होनो सि एफ सि जायखौ बुङो क्लर' फ्लर' कार्बन बेबायदि ओंखारनायनि जाउनाव मा जादों जोंनि बारमणडलावहाय बे सिब सिया माने बारमण्डलनि गोजौ थोरफो जायखौ बुङो अजन थोरफो बे अजन थोरफोखौहाय मा खालामदों सिब सिया जामख' होदों जायनि जाउनाव जेब्ला साननि सोरांनिफ्राय फान्थाव गाबनि सोराङा फान्थाव गाबनि सोराङा जोंनि बुहुमाव नांफैयो बा अजन थोरफोआव अजन थोरफोआ माने जामख'नायनि जाउनाव फान्थाव गाबनि सोराङा जोंनि भुमसेयाव फैयोब्ला सुबुं माहारिया गोबां रोखोमनि बेराम सोमजियो आरोखि। जेरैहाय केन्सार बेराम बिगुरनि बेराम बिदिनो गोबां रोखोमनि बेराम सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेहाय
बेजों लोगोसेाय जिब जुनारफ्रा बेमार जायो बिफां लाइफांफ्रा बेमार जायो। बे आरोखि ना अब्ला जोंनि थाखाय बा जोंनि आबहावाखौ बेबो मा खालामदों खहा खालामदों बा गाज्रि खालामदों। बेनोसै नोंथां आंनि बुंनांगौआहाय
औ नोंथां ओ जोबोरै मोजां नोंथां नोंथाङा बिदुं बांलांनाय आथिंखालाव जोंना ग्लबेल वारमिं होननानै बुङो जायखौ जोंना बिदङा एबा दुंथाया बांलांनायनि सोमोन्दै मोजाङै फोरमायलांबाय आंनो नोंथाङा। बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि आथिंखालाव औ मुवा बेसादनि बेसेना गोबां बांलांगासिनो। बिनि बांलांनायनि जाहोनफोरखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय नोंथां ओ
हागोन हागोन नोंथां हागोन दे फोरमायनो हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो। मुवा बेसादनि बिबां मुवा बेसादनि दामनि बिबाङा बांलायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा माखासे आथिंखालाव सोलिफुबाय थानाय दावहा बेफोरनि थाखायनो जोंहा मुवा बेसादनि बिबाङा बांलांदों। बेयो माबोरै मुवा बेसादनि बिबांखौ बांहोयो होनबा जोंहा बुंनांगोन जोंहा भारतआव जों भारत हादरखौनो हमनानै लानोसै। भारत हादराव जोंहा ओ गारि मथर ओ ट्रेन बिरखंफोरखौ सालायनो थाखाय जोंहा पेट्रल डिजेलनि गोनांथि जायो। जोंहा भारताव जोंहा एसेबां माने जोंहा बे पेट्रल डिजेलनि ओ दिहुनथाइनि गैया मानिे पेट्रल दिडिजेलनि फुंखाफोर गैया। बिनि थाखायनो जों बे पेट्रल डिजेलखौ जोङो
औ
गुबुन हादरनिफ्राय जोंहा बिहरनानै जोंहा बाहायनो गोनां जायो दा जोंहा ओरैहाय ओ आथिंखालाव सोलिोंबाय थानाय दावहानि गेजेरजों जोंहा पेट्रल डिजेलनि बिबाङा गोबां बांदों बे पेट्रल डिजेलनि दामा बांनायजों लोगोसे लोगो लोगो लोगो जोंहा बे जों बाहायबाय थानाय भारताव पेट्रल डिजेलनि बेसेनाबो बांदों। जेरै ओ हायुङारियाव बांनाय लोगो लोगो जों डाइरेक्ट जोंहा मायाव बांफैयो जोंनि हादरावबो बांफैयो दामफोरा। बे गासैबो ओ जोंहा मानि सायाव सोनारो बे जोंनि थांना थानाया बे जोंहा पेट्रल डिजेल बे लांलाय लाबोनाय बिनि सायावनो सोनारो आरोना। जोङो मोनसे बुस्थुखौ जेब्ला जोङो अबेबा मोनसेनि दाबसे जायगानिफ्राय बबेबा मोनसे दाबसे जायगासिम लांनायाव जोंहा से लिटार ओ थाव जायोब्ला सिगाङाव बिनि बिनि पेट्रलनि दामा जेनेबा ओ स्निजि रांमोन नाथाय बे स्नि दा आथिंखालाव दा बेखौ जोङो पेट्रलनि दामखौ ओ दाइनजि राङाव बायनांगौ जायोब्ला जोंहा लोगो लोगोनो बे पेट्रलनि बिबाङा दामगोन। आरो बे मुवा बेसादनि लांलाय लाबोनायनि ओ दामाबो बारायगोन आरोोना बेबायदियैनो जोंहा ओ जोंनि बे मुवा बेसादनि बिबाङा बारायदों बेजों लोगोसे जोंहा ओ आथिखालाव नुनो मोनदोंदि जाय माहाजोन जानायाल' जादों आरो जाय गोरिब जानाया जागासिनो दङ बिनि जाउनावबो जोंहा ओ गोरिबफोरनि थाखाय ओ बे ओ मुवा बेसादनि बिबाङा गोबां बांलांदों नाथाय जाय माहाजोन बिसिनि थाखाय बाङाखै बेफोरावबो जोंहा मुवा बेसादनि बिबांखौ बांनायखौ हमदांनो हायो आरो ब्ला‌ ओ भारत हादरनि मोनसे ओ बा ओ मोनसे गिदिर जेंनायानो जाबाय ओ साख्रिनि जेंना जोंहा गोबां भारत हादराव जोंहा गोबां सुबङानो साख्रिनि आंखाल गोबां सुबुङानो जोंहा साख्रि गैया बे साख्रि गैयैनि जाउनाव जोंहा ओ मोजां रोखोमै संसार जानो एबा गावखौ फोथांना लाखिनो गोब्राब बेयावबो जोंहा माखासे जोंनि न'खरखौ फोथांनाय एबा बेयाव जोंहा गोबां गोहोम खोख्लैयो सासे सुबुङा जेबो साख्रि खाम साख्रि गैयाबा एबा ओ जेबो खामा खामायनो रोङा हायाबा बेहा ओ संसार जानाय एबा जिउखौ खुंलांनायाव जोबोद गोब्राब जायो। बेफोरबो मोनसे जाहोन जोंना भारत हादराव बेजों लोगोसे जोंहा भारत हादराव गासिबो बुस्थुखौनो जोंनि सामफ्रोमबो नि गोनां जानाय गासैबो मुवा बेसादखौनो भारत हादरा गाव हारसिङावनो गाव भारतावनो दिहुननाय जाया बेखौ गुबुन हादरनि सो ओ बिहरनानै जों बाहायनाय जायो गासैबो बुस्थुखौनो बिनि थाखायबो जोंहा ओ ओ कल खारखानानि खम एबा दिहुनथाइनि खमनि थाखाय जोंहा बेयावबो जोंहा मुवा बेसादनि बिबाङा बारा जायो। बेजों लोगोसे जोंहा आथिंखालाव जोंहा ओ मुवा बेसादखौ जोंहा भारतआवथ' दिहुनखाया नालाय गुबुन हादरनिफ्रायसो बिहरनांगौ जायो बेयाव जोंहा गोबां मा होनो आमेरिकान डलार बेखौ जोंहा बायनांगौ जायो। बे आमेरिकान जेसेबां डलारखौ जोङो बायनांगौ जागोन जोंनि बे भारत हादोरनि ए रुफि जायखौ जों रुफिया होननानै बुंनाय जायो बियो खम बिबांनि जालांगोन आरोना बे आमेरिकान डलारनि हेंथायै बिनि थाखायनो जोंहा जोंहा बेजोंबो जोंहा गोबां थाखा फैसा खौ जोंहा बाहायनांगौ जायो बिनि थाखायबो जोंहा मुवा बेसादनि बिबाङा बांलांनो हागौ आरो ना नोंथां बेफोरजों लोगोसे जोंहा गोबां जाहोनफोर दं आथिंखालाव जोंहा बुहुम हादराव